हेल'
औ दां
हेल' नोंथां मा खालामदों
दं नै नोथां जिरायनानै आं
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां
जिरायनानै दं नोंथां
नोंथाङा जेबो हाबा मावाखैबा नोंथांनि नोंथांजों फिसा मोनसे खामानि रायलायनो गोनां दंमोन नोंथां
हागोन नोंथां रायज्लायनो
बे रायलायनो गोनां हाबाफारियानो जाबाय बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथांनाव एसे सोंनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ सोंनो हागोन दे नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंनि बेरायनाय लुबैनाय जायगाफोर आरो बेरायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होननो हागोन नामा आंनि सिगाङाव
हायो नोंथां हायो।
हायोब्ला एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
ओम दाथ' गरम बोथोरना ओन्थां
औ
दै जिं जिं बेरायनोबो मोजां हाजो सेर सेरनो
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ एसे मोजाङै बुजायना होनो हागोन नामा
दाथ' गरम बोथोरना नोंथां
औ
हाजो सेर सेर दै जिं जिं बेरायनोबो मोजां
आरो
उम
हेलौ नोंथां नों नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम नामा
उम नोंथां बिदिनो एसे प्रब्लेम
अ नोंथाङा बेरायनाय बुङोब्ला मा बुजियो नोंथां ट्रेभेल खालामनाय बुङोबा
बिदिनो गाव गोजान गोजानाव बेरायहैनाय गाव गावाव मोजां मोननाय जायगायाव बेरायहैनाय
आरो
बिदिनो
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
आं खोनानाय बायदिबाथ' माथो दा गरम बोथोरफोराव बे गरम बोथोरनि सिजेनाव गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो गोबां जायगा दाब दाब जायगायाव बेरहोयो होननाय खोनानो मोनदों आं नोंथां बेफोर जेरै ग'वा
उम उम नोंथां।
दार्जिलि शिलं
अरुणाचल साइदआवबो बेरायहैयो नोंथां जेराव गुसु जायगा बे जायगायाव बांसिन मानसिफोर थाङो नोंथां।
बिदि होननाय खोनादों आंबो नोंथां‌।
ओ
आरो गोबां रां रुफा गोनां सुबुंफोराबो गोबां गोजान गोजान हादरावबो बेरायहैयो होननाय खोनादों आं नोंथां।
उम खोनादों नोंथां नोंथाङालाय जेरावबो थाङाखै नामा?
नोंथांजों आं थांनाय जायाखै नोंथां।
ए दङ नोंथां बेरायहैनांगौ।
नोंथांनि थांनो बबे जायगायाव नोंथाङा बेरायनो मोजांमोन नोंथां अबे हादराव?
आंथ' ओरै शिलंआव थांनो लुबैयो नोंथां ओरै मेघालया अरुणाचल
अ बेनिफ्राय गुबुन हादरफोरावलाय थांनो गोसो जागोन ना जाया नोंथाङा बेरायनो?
जायो नोंथां दा माने फैसानि एसे प्रब्लेम जायोना नोंथां गुबुन हादरफ्राव थांबा बेखायनो थांनाय जाथ'वाखै नोंथां
गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो बेरायनानैबो रां रुफा आरजिनानै लानो हायो नोंथां
उम हायो नोंथां जेरै
बेरायनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव भिडिअ' बायदिसिना हगारनानैबो गोबां रां रुफा खामायो नोंथां।
उम नुनो मोनदों आंबो। नोंथां बिदिनो बेरायनाय गुबुन हादोराव बेरायहैनानै जायगा खोन्थानाय
आरो नोंथां दासान्दि गोबां सुबुंफोरानो दार्जिलिंफ्राव थांनाय नुनो मोन्दों आं नोंथां गोबांनो बेरायहैनाय सुबुंफोरखौ
आंबो नुदों नोंथां ट्रेनजों थांदों
औ नोंथां बुहुमनि गावमा खावसे सुबुंफोरानो बेरायनो गोबां गोसो जायो नोंथां‌।
उम उम
रां रुफानि आंखालाव गोबां सुबुंफोरा बेरायनो हाया।
उम बिदिनो प्रब्लेम फैयो नोंथां रां रुफानि बिङावबो। गावनि लुबैनायखिनिखौबो बेरायनो हाया नोंथां।
अब्लाबो नोंथांजों बेफोरबायदिनो सेंग्रा समबा एसे लाइमोन बैसोफोरावनो गोबां जायगाफ्राव बेरायनानै लानो हायोबा मोजां जायो नोंथां।
उम उम दानो बैसो थानाय समाव उनावबा एसे प्रब्लेम होयोना नोंथां। बेरायनांगौ बो जायो बेरायनांगौ
औ नोंथां उनाव बैसो जालांनानै उनाव देरहैबा उनाव गोबां फस्थायनाय मोनगोन नोंथां उनाव
उम उम माखासे रां रुफानिबो प्रब्लेम जायोना नोंथां बेखायनो बेरायनो हाथ'वाखै दासान्दि।
औ नोंथां
नोंथाङालाय जेरावबो थांनो लुगैया नामा नोंथां बेरायनो
थांनो लुबैयो नोंथां गोबां दाब दाब जायगाफ्राव
खोनायाखै नामा नोंथां?
होम।
खोनायाखै नामा नोंथाङा
खोनादों खोनादों नोंथां नोंथाङा दा बांसिन अबाव थांनो लुबै नोंथां मा जायगायाव बांसिन बेरायनो लुबैयो
आङो नोंथां लादाखफोराव थांनो लुबैयो आं नोंथां बेरायनो थाखाय
बुहुमनि गासैबो जायगाफोराव थांनो लुबैयो आं नोंथां
थांनांगौ
गोबां बेरायनो गोसो जायो आं नोंथां नाथाय रां रुपानि आंखालनि थाखाय आं बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायहैनो हाया नोंथां
उम उम
नोंथाङा एसे आरो फोरमायना होबावनो हागोन नामा नोंथां?
दा गरम बोथोरना नोंथां।
औ नोंथां।
बांसिन थान्दा जायगायाव थांनो लुुबैयो नोंथाङा लुुबैया नामा?
लुगैयो नोंथां
बिथिं थान्दा जायोना नोंथां
अरुणचलावबो गोबां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बेरायनो जाय गा ओंखारबाय नों थां
नोंथां खोनायाखै नोंनिखौ नोंना नेटा एसे प्रब्लेम खोमा
थावां हेलौ
नोंथां नोंनिखौ खोनायाखै बारा मोजां थाबथा थुबथा खोनादों
नोंथांनिखौबो बिदिनो खोनादों नोंथां
ए दा खोनाबाय नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा?
हेलौ
हेलौ नोंथां
नोंथाङा खोनायाखै नामा मोजाङै?
औ खोनाबाय।
अ
दास खोनादों नोंथां दहाय थाबथा थुबथा खोनादोंमोन।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो नेटफोरानो एसे प्रब्लेम जायो नोंथां आंना
ओ बिदिनो जायो ओमफ्राय बोथोरनि सायावबो
औ नोंथां गोबां सुबुङानो बेरायनानै दा गोबां जिउ बोखोमानानै लानांदों आरो नोंथां।
नोंथाङा मोनबोदों बिदिनो दैमा ओरै
औ नोंथां
गोदै मानसिफोरा सरलफारा दैयाव दुगैहैनानैबो
सोरबा सोरबा दैयाव गब'लाबायदों नोंथां
औ नोंथां दा बे बोथोराव गोबां गाज्रि नोंथां।
ओ नोंथाङालाय ओरै सरलपार बिथिं थांनो लुबैया नामा नोंथां
थांनो लुबैयो नोंथां नाथाय रां रुफानि प्रब्लेम जायो नोंथां खोनायाखै नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
खोनादों मोनथां खोनादों
आ बिदिबा नोंथाङा बेरायनाय बुंब्ला मा बुजियो बेखौ एसे खिन्थाना होबावनो हागोन नामा नोंथां
खिन्थानो हागोन नोंथां जेरै जों बेरायनाय मा ओरै लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनाय जायगा गोदान गोदानाव थांनाय
औ नोंथां
खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां
द
गोदाना खोनायाखै नोंथां
हेलौ नोंथां।
खोनादोंना खोनायाखै
अ दासो खोनादो
औ नोंथां गोबां सुबुंफ्रानो गोबां दाब दाब जायगायाव थांगनानै बेरायहैगासिनो नोंथां बे बोथोराव।
दा गरम बोथोर बांसिन दैफोराव बेरायहैनाय नुयो
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा
हेल' नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
अ दासो खोनादोंनो
दे नोंथां बिदिबा एसे नेटनिबो प्रब्लेम जाबाय बे राय्लायनायखौ एसे मोजाङै नों बिजिरना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ दे दे